नोंथां खुलुमबाय नोंथां। ओ नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय
नोंथां जेन'बा ओ जोङो सिगां समाव ओरैनो एसे आद्रा थादों बेनिखायनो जोङो बे बिफां लाइफांखौ मानो नांगौबा माबोरै बासिनो हागोन बेनि सायावनो एसे सावरायलायफिनसै ना नोंथां।
औ नोंथां सावरायजागोन नोंथां।
औ नोंथां अब्ला आं फोरमायनोसै जेनेबा बिफां लाइफाङा जोंनो मानो गोनांथिबा बा जेन'बा मानो जोङो बिफां लाइफोरखौ बासायनांगौ ना नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां अब्ला नोंथाङा फोरमायदो दे।
जागोन दे नोंथां। दा बिफां-लाइफां होनोब्लाथ' जोंहा जोंनि ओ बुहुमनि सोरगिदिं बे सोमखोर समायना ओम गोथां-गोथां बे जाय जोंजों दंफायो बेखौनो जोङो ओ बिफां लाइफां होननानै मिनथियो दा बिफां लाइफाङा जोंनि उम बुहुमाव ओरैबादि माखासे ओ जोंनो गोबां रोखोमनि ओ जोंनो मदद होगासिनो जोंनि थांनानै थानायाव जोंनि सानफ्रोमबोनि ओ जिउआव जोंनि सानफ्रोमबोनि ओ बाहायनाय जिउ ओ बाहायनाय मुवा बेसादफोरखौनो होन दा बिफां-लाइफाङा गिबियावनो जोंनो मानो गोनांथि होनबा जों जे जों जे जिब-जुनार मानसि-दुमसि गासैबो जे हांखौ जोङो ओ जेन'बा हां लानायाव जोङो जा गेसखौ जोङो लानानै थांनान दंगासिनो बे गेसखौ जोङो मैखोमै मानिफ्राय मोनो बिफां लाइफांनिफ्राय। दा बे बिफां लाइफाङानो जुदि थायाब्ला जों मा जागोन अब्ला दा बेबायदिनो जेन'बा जोङो मानसि-दुमसि ओ सुबुं माहारि आरो उम जिब-जुनारफ्रा मा गेस खौ बोनानै लायोनो अक्सिजेन गेसखौ दा बे अक्सिजेन गेसाआ उम अक्सिजेन गेसखौ जोङो मानिफ्राय मोनो होनो फिफां-लाइफांनिफ्राय दा फिफां-लाइफाङा ओ जों हगारनाय कार्बन-डाइ-अक्साइडखौ ओ बिसोरो बोनानै लायो आरो जों जेरै ओ अक्सिजेन गेसखौ हां महरै बोनानै लायो बिसोरो। कार्बन-डाई-ऑक्साइड गेसखौ गावसोरनि थांनानै थानायाव हां महरै बोना लायो आरो दा कार्बन डाइ ऑक्साइडखौ बिसोरो बोना लानानै गावसोरनि सिङाव सोदांनानै बिसोर मा खालामो जोंनो फिन अक्सिजेन गेसखौ हगारना होफिनो आरो दा ओ बेफोरबायदिनो जेन'बा बिफां लाइफाङा खम जायोबा जोंहा बिदि अक्सिन हगरलाय कार्बन डाई अक्साइडखौ जोंनि हगारनायखौ बोना लानाय। बेफोरबायदिया खम जायोबा जोंनि आबहावायाव ओरैबायदि माखासे खैफोद सोमजिगोन। ओ जाय जोंखौ थांना थानायाव बा जोंनि हां लानायाव जोंखौ गोबां माखासे दुखु खस्थ' होगोन आरो दा ओ दंबावो बिदिनो बिफां लाइफाङा जेन'बा जोंनि बुहुमनि बा जोंनि मिथिंगानि माखासे ओ मा होनो बे बारवाखौ सोदांनाय हाबाखौ मावो मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बारहावाया बेसेबांनो गाज्रि गेस बांगोन बा कार्बनडाइ अक्साइड गेसा बांगोन अब्लानो जोंनि ओ बुहुमनि बे बार हावाया गारजि जागोन आरो बे बारहावा गारजि जानायखौ ओ बिफांफोरा मा खालामो बिदिनो बोना लानो नानै सोना होनानै जोङो गोग्गो बारखौ हगारना होफिनो आरो दा बिनि थाखायबो जोङो बिफां लाइफांखौ नांगौ आरो दंबावो जोंहा गोबां रोखोमनि। जेनेबा गोलोम बोथोराव जोंहा मा खालामो। जोंहाथ' गोलोम बोथोराव जोंनि सुबुंफ्राथ'। बांसिनानो जेन'बा सोरबा निखावरि सोरबा धोनि नङा दा बेफोरनाव मा थाया सोरनावबा गंसे एबा गंनैल' थायो आरो फांखाया आरो नोङो गोलोम बोथोराव नोङो फांखा सिङाव मालाइ बेसेबां थानो दा बेनिखायनो जोङो मा खालामो ओ जेनेबा जोङो बिफां लाइफांफोरनि साया सायख्लुम बा बिदिनो हौबा मोनसे साया गोनां जायगा बेयाव जोङो जिरायनानै जोङो दसे सम जेन'बा गोलोमनायखौ बावगारहोनो जिरायहैयो आरो दा जोंल'' नङा ओम जोंनि बुहुमाव इसेबां जिब जुनार दङ बिसोरबो बिदिनो मा खालामो साया साखौन नांगौ जायो आरो जिब जुनारफ्राबोथ' नों गसंबाय थानानै नोङो गांसो जाबाय थानो हाया जायनि थाखाय ओ बिथांमोननो बो साया सायसननांगौ दा बिदिनो आरो बिफां लाइफाङाबो जोङो साया सायख्लुम होनाय खामानिखौ मावो दा हा खुरखानायखौबो बिथांमोना होबथानायाव मदद होयो मादि होनोबा आथिखालि जों गोबां सुबुंखौ जोंबा हा खुरगारनानै थैनाय सिमां नुयो ओ ओ थैनाय नुयो माने इनो गुबुन गुबुन जायगायाव नायजो ना हाजोनि बे हा खुरखालाबायनानै ओ सुबुंफ्रा थैयो आरो दा बेनि दा बे बोरै जायो जेन'बा जोंना बिफां लाइफांफोरा बे हा रोदा गोनां नालाय बिसोरनि रोदाया ओरैबायदि गुवार गुवार बा बिसोरनि रोदाया ओरैबायदि फेनलानाय जायनि गेजेरजों बिसोरो मा हा फोरखौ गुवारै हमथानानानै लायो आरो दा बे बिफां लाइफाङानो गैयाब्ला बे सुिआव मा जागोन एसे अखा हाब्लानो बा एसे दैबाना जाबानो देहाफ्रा गिसिखागोन आरो दा बिदिनो जोंनि गेजेराव ओ गोबां रोखोमनि हा गिसिखानाय जों बेखौ नुदों दा जोङो आथिखालाव मबाइलफ्राव नुयो निउसफ्राव नुयो गोबां जायगायाव हा गिसिखारानानै गोबां सुबुं थैनाय सोरबा होसिनजानाय बेबायदि आरो दा बेफोर गासिबो बिफां लाइफाङा खोब खोब थानाय मोनब्ला बेफोरखौ जों बारा ओ गिसिखानायखौ जों बारा नुनाय नङामोन आरो आरो दंबावो जोंहा बिफां लाइफाङा जोंनो मा होयो होनब्ला ओ जोंनि जिउआव बाहायजानाय बिदिनो टेबोल सियार द्वर खोरखी बेफोरखौ गासैखौबो जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय बानायनो हायो आरो बानायनो हायो होननानै जोङो बारा दानफायलाबायनो नाङा मानो होन्ना बुङोब्ला जोंहा बिफांनि ओ अनजिमाया खम जाबोगासिनोखा जायनि थाखाय जोङो बिफांखौ हागौमानि जों गायनांसिगौसो नङाब्ला इयुनाव जोंनि उन जोलै सुबुंफोरा मा हां लानो बा बुहुमाव मोजाङै थांनानै थानो बेफोरनि खाबुखौ मोननाय नङा आरो दा आं नोंथांनो फोरोंबाय जेनेबा बिफां लाइफांआ जोंनो मानो गोनां ओ दा बेफोरखौ बास होनायनि माबा राहा लामा दङ नामा नोंथां
औ नोंथां। बासायनाय बुङोबासो जोंहा मा गिबियावनो जोङो मा खालामग्रोनांगोन जोङो सुबुं अनजिमा बांनायखौ होबथाग्रोनो नाजानांगोन आरो नोंथां जोंहा सुबुं अनसिमा बांनाय लोगो लोगोनो बे बिफां लाइफांखौ दानफायनानै बिसोरो थाग्रा खुलि खालामनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो। बेनि थाखायनो जोङो सुबुं अनजिमा बांनायखौ होबथाग्रोनाया गाहाम। आरो बेनिफ्राय जोङो बिफां लाइफांखौ मा खालामनांगौ। नाङि समाव जानला मोनानला दानफायलाबायनो नाङा आरो ना नोंथां थिग बेबायदिनो गोबां सुबुंफोरानो बिफां लाइफांखौ नाङा फाङा दानफायलाबायनानै ओ गावसोरनि मुलाम्फानि थाखाय खहा खालामो थिग बेबायदिनो जोङो बेफोरखौ बिदि खालाम खालामाबा मोजां जायो आरो बेजों लोगोसे मा जोंहा सानफ्रोमबो बिफां लाइफां बा हा खालि नायनानै जों बिफां लाइफां गायबाय थायोब्ला जोंहा जोंनि बे बुहुमनां बिदुम मावनाय एबा जोंनि बुहुमखौ रैखाथि खालामनो हागोन आरो नोंथां थिग बेबायदिनो जोंना गोदो निफ्रायनो बुंबोबाय थानाय दंखायोदि फांसे बिफां दानफायोब्ला फांनै बिफां गायनांगौ होननाय नाथाय आथिखालाव बेफोर बायदिखौ जोङो नुनो मोना जोंहा मा बिफां दानफायनायखौल' नुनो मोनो बांसिन सुबुङानो मा बिफां बिफां लाइफांखौ गावनि ओ मुलाम्फानि थाखाय आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां जाय आबादफोरजों बिथाङा गावहा मुलाम्फा जानाय बायदि बिफां लाइफांखौ गायगोन जेब्ला बिफां लाइफाङा देरबोयो अब्ला बियो मा बैखौ फानहरजोब जायो आरो नोंथां। अब्ला बेनिफ्रायबो जोंहा एसे गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोनो जोंनि आबहावा मिथिंगायावहाय फिन बिथांआ बेवहाय बिफां गायफिनोब्लासो जोंहा जोंनि जे आबहावाखौ संरिखाथि लाखिनाय बे लाखिनायखौ जोङो मोननो हागोन होनना बुंनो हायो आरो थिग बेबायदिनो जोंहा बिफां लाइफां बिफांजोंनो माखासे सुबुंफोरा थांनानै दं जेरैहाय आं बुंनो थांदों लबर बिफां गायनाय बे लबर बिफां गायनायजोंबो जोंहा गोबां सुबुंफोरानो मा नखर संसार सोलिगासिनो दं आरो ना नोंथां जेरैहाय लबरखौ आबाद मावनानै जोंहा मा लबरखौ स्नि बोसोर सोरबा दाइन बोसोरनि उनावहाय बेनिफ्राय आथाखौ दिहुननो हायो बे आथाखौ दिहुननानै जोङो जोंहा मा हाथायफोराव जोंहा बा गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव फानहरनाय जायो आरो ना नोंथां। बे लबर्डनिफ्रायनो जोंहा जोंनो गोनांथि जानाय माखासे ओ लबर्ड जों दिहुनजानाय मुवा बेसादफोरखौ जों मोननो हायो जेरै टिउप थायार बायदिसिना जों राबारजों दिहुनजानाय मुवा बेसादफोरखौ जों मोननो हागोन आरो नोंथां थां थिक बेबायदिनो राबारल' नङा गाम्बारि बिफां गाम्बारि बिफांखौबो गायनानै जों आबाद मावो आबाद मावनानै बेफोरखौ जेबो जेब्ला जोंनो गोनांथि जायो देरो अब्ला बेखौ फानहरनाय जायो आरो जोंहा गय बिफां। गय बिफांखौबो आबाद मावनानै हाय जोंहा मा बेनि फिथाइफोरखौ जोङो स्नि बोसोर बा दाइन बोसोरनि उनाव मोननो हायो आरोना नोंथां। अब्ला बे फिथाइफोरखौबो फानहरनानैहाय जोंहा रां आर आरजिनो हायो एबा मुलाम्फा मोननो हायो जेरै नालेंखर बिफांनि बागान आरो गाम सिसु बागान बायदिनो साल बागान बायदि रोखोमनि जोंहा बेसेन गोसा बिफांफोरबो दं आरो जोंनि बुहुमाव। जायफोरखौ जोङो आबाद मावनानै जों न'खर संसार खु बेयावहाय जोङो रांखावरि हिसाबैहाय मदद मोननो हागोन आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो जोंहा बिफां लाइफांजों सोमोन्दो लाखिनानै जोंनियाव मोनसे फालिथायाइ दङ जायखौ जोङो बा जुन होनो। बे बा जुन मा जोंनि मुलुगनां आबहावा सान। बे मुलुगनां आबहावा सानाव मा खालामो जों जोंहा बिफां लाइफां गायो आरोना नोंथां। माने मुहु मुलुगावनो जोंहा बि फां लाइफां गायनानै जोंनि आबहावाखौ सांग्रांथि एबा दि दोमै लाखिनो थाखाय जों बयबो नाजायो आरो बायदि रोखोमनि जोङो मा स्ल'गान होनानैहाय जोङो बिफां लाइफांखौ रैखाथि होनो नाजायो आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला बिफां लाइफांखौ गायखांनानैहाय जोङो बेयाव जेवराफोर दुमनानै दोननांगौ आरो ना नोंथां जाहाथे जिब जुनारफोरा बेखौ जाया। जुदि नोंथांआ बिफांखौ गायनानैल' दोनोब्ला जोंहा मा जायो बिफाङा दि थांगोन ना थैगोन बेखौ जोङो बुंनो हाया। बेनिखायनो जों मा खालामनांगौ बिफांखौ गायखांनानै बेहाय जोङो जेवरा दुमनो नांगौ। जेवरा दुमखांनानै जोङो बेहाय सानफ्रोमबो बेखौ आबार लानो थाखाय दै लु नांगौ मानो होनोब्ला जोङो बिफां लाइफांनो दै नांगौ जायो दैनि गोनांथि दै गैयाब्ला जोंहा बिफां लाइफाङाबो जानाय नङा आरोना नोंथा। आरो बिफां लाइफाङा गोबां बिफां थायोबासो जोङो दै बा अखाखौबो मोननो हागोन। बेबायदिनो जोङो बिफां लाइफांखौ रैखाथि होनो हागोन आरो बिफां लाइफांखौ रैखाथि होबावनो जोङो मोनसे हाबा लानो हायो जे गामि ओनसोलनि सुबुंफोरजों जोंहा खौसेथियै सांग्रांथि मेल लानो नांगौ। जों बिफां लाइफांखौ माबोरै रैखा थि होनो हायो आरो बिफां लाइफांखौ जोङो गायोब्ला माबायदि मुलाम फा मोनो आरो बिफां लाइफां गैयाब्ला जोंनि बुहुमा मा जागोन बिनि सोमोन्दै जोङो गोथौयै आरो गुवारै गामि ओनसोल बा जोंनि समाजनि सुबुंफोरजों सावरायलायनो हायोब्ला जोंहा नै बिफां लाइफांखौ रै खाथि होनो हागोन आरो बे नोंथाङा सिगाङाव बिफां लाइफांनि माखासे गुन बा गोनांथिखौ फोरमायना लांबाय बेबायदि बिदिनो आंबो बुंनो सानदों जे बिफां लाइफां बिफां गैयाबा जोंहा आबहावाया जेबो दिदोमसि गैयि जालांगोन। थिग बेबायदिनो बिफां लाइफां थानायनि थाखायसो जोंहा जोंनि बुहुमाव थानाय माखासे जिबि जुनार बा जिउ गोनां जिउसाफोरा थांनानै दं आरो ना नोंथां दि बिफां लाइफांजों लोगोसे जोंहा मा जोंनि जे दै बार बेफोरो जोंनि जिउआव जोबोद गोनांथि आरोना नोंथां। थिग बेबायदिनो बिफां लाइफाङा दानफायनायनि जाहोनाव जोंहा मा गोथां न' गेस बेयाव जोंहा गोबां ओंखारनायखौ नुनो मोनदों जाय देहानि बा हां लानायनि थाखाय जोबोद जेंना सोमजिहोयो। जायनि गेजेरजों जों हां लानायनि जेंना सोमजिनायाव जोंहा मा माखासे बेमार सोमजिनो हागौ जाय बेमारखौ जोंङो आसस्थमा बेमार होननाबो जों बुंनो हायो आरो माने। थां आरो बिफां लाइफां गैयाब्ला जोंहा मा जोंनि ओ सा-साननिफ्राय फैनाय सोरां रोदा जाय सोरां रोदाखौ फान्थाव गाबनि सोरां रोदा होनना बुंङो बे जोंनाव थोंजोङै नांफैगोन। बे थोंजों नायफैनाय गुबै जाहोना मा जोंना अजन थाखोआ जाबखांनायनि जाहोनाव। बे अजन थाखोआ मानि थाखाय जामो होनोब्ला जोंनि मिथिंगायाव बा बुहुमाव गाज्रि गेज सोमजिनायनि थाखाय आरोना नोंथां। जे नोंथांजों बेखिनि सावरायनानै जोंहा समाबो जाबाय नोंथां दोनथ'लायनोसै नामा? औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां।
गोजोन्नाय थाबाय नोथां।